नोंथां हेलौ नोंथां
अ अ अ नोंथां खोनादो दे। मा खामदो नोंथाङा
आङो दंथ'यो नोंथां ओरैनो दायो होनबा जोङो ओंखामा जाथ'वाखै नोंथां दासो दासो संनो नागिरदों।
अ अ अ अ खोनादों नों
अ दे होमबा नोंथां जोङो दायो बिफांनि सोमोन्दै नोंजों एसे सावरायनोसै नामा बि-बिफांनि सो सोमोन्दै अ नोंथाङानो एसे एसे फोरमायग्रोदो नामा बिफांनि सोमोन्दै
औ बिफांनि सोमोन्दै बिफां औ औ औ फोरमाय जायो नोंथां। बिफां होनोबाथ' जोङो गासिबो मिथिखायो नङा होमबा? नोंथां खो खोनादोंना?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ औ ओ मा होनो बिफां लाइफां फां थाबासो जोंनि आबहावाया मोजां जायो। नोङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नोंगौ
फां लाइफांनिफायसो जोङो माने हां लानो हायो नोङा होमबा। हां लानायाव जोंहा फां लाइफाङासो जोंखौ गोबां सहाय होयो। नङा होमबा?
औ
जों बिफां लाइफां होनोबाथ' बिफां लाइफाङा माने गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा जेरै ओ जेरै थाइजौ बिफां खान्थाल बिफां आरो गाम्बारि बिफां बा साल दंफां आरो जेरै जाम बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बिफां दोङो। नोङा होमबा जों बुंनानैथ' फोजोबनो हाया नङा होमबा नों
नंगौ औ नंगौ नोंथां
औ औ बे फोर बिफाङा जोंखो
अ हेलौ अ हेलौ नोंथां
गारि बानायनो थाखाय खोनादों ना?
औ
हेलौ
हेलौ
अ खोनादोंना?
औ औ
होगासिनो नोंथां फोरमायना अ अ माने जोंनो बिफां लाइफाङा अ अ
उम
बुंग्रोदो नोंथाङा मा होनदोंमोन
ओ अ बिफां लाइफांखौ मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो नों एसे मिथिनो लुगैदोंमोन आं
औ बिफां लाइफांखौथ' जोङो बिफांखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो नोङा होमब्ला जोङो न' लुनो थाखायबो जोंनो मा नांगौ गौ जायो बिफां नांगौ जायो नङा होमबा बिफां आरो बा जौ ग्रा सियार टेबोल बेफोरबायायदि बि बानायनोबो जोंनो मां नांगौ जायो बिफां नांगौ जायोना बिफांनिफ्रायसो जोङो मा बानायो काट बानायो काट बानायनानै जोङो बिनिफ्राय मा बानायो गोबां रोखोमनि जग्रा बा उन्दुग्रा बा न' न'आवबो होयो नोङा ब्ला बेफोरबायदिनो आरो जि दोननो थाखाय जों आलना आलना नांगौ जायो जोंनो नोङा होमबा बा फरायनो थाखायबो जोंनो टेबोल नांगौ जायो बेफोरजों जोंनि जिउआव जा नांगौ नांगौ जानाय जिराद बेफोरखौ खौ जों गासैबो ओ बिफांजोंनो बानायनो हायो नोङा होमब्ला
औ नोंथां नोंगौ
ओ ओ दा नोंथाङा ओ बिफांफोरनि बेसेनफोरखौ माबे बिफाङा गोबां बेसेन बा माबे बिफांखौ खम बेसेनाव मोनो एसे फोरमायनो हागोन न नामा नोंथाङा
औ बिफांनि बेसेनफोरखौ आङो इसिबां मोनथिया अब्लाबो ओ गाम्बारि बिफां बा सिगुन बिफां बेखौ माने बं बेस एसे मिथिनो मोनो आरो बे गुबुन आरो जाम जाम बिफांफ्रा एसे गोबांसिन आरो बेसेन गुबुन बिफांफोरनि फोरा आरो आ माने बांद्राय बाहायजाया नालाय बांसिन बिदि खार बा जेबो चेयार टेबोल बानाय जाया नालाय आरांगाफोर गुबुन गुबुन बिफांफोरा आरो बेफोरबायदि बानाय जायैयाव बेफोर बिफांखौ बा बन बन अर सुनो थाखाय बनावबो बाहायनाय जायो बिसोरो जायफोरखो जोङो मोजां खामानियाव बाहायनो हाया बेफोरखौ आरो बे न' लुनायफ्राव जोङो फा फोर बाथिनायाव जोङो थखथाफोर हिसाबैबो जों बाहायनाय जायो खिन्थु मा होनो बे जायफोर जाम बिफां बा सिगुन बिफां बेफोर बिफांफोरखौ माने गोबां मोजां मोजां बिसिना बा आरांगा जिरायग्रा सियार बेफोरखौ जों बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो आरो आरो बुंनो थाङोब्ला बे हिनजाव गोदान बिलाइनायाव बेफोर मोजां मोजां फिफांफोरनि बांसिन हरनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
आरो
औ साल सिगुन बेबायदि दंफां फोरा माने गोबाव सम जोरो
औ गोबाव सम जोरो आरो आरो नोंथाङा बे बिफां फोरनि मादाव ओ फिथाइफोर जि बिफाङाव थायोना नोंथां बिफांनि खान्थाल बिफांफोराव थाइनाय बा थाइजौ बिफां फिथाइफोरनि मादाव माबे ए साबसिन नोंथाङा मोनो फोरमायनो हागोन नामा
दाथ' जोङो रोखोमनि फिथाइनोबा थाइजौ खान्थाल बा जाम बेफोरबायदिमोन मो-मोनो नङा होमबा ओ बांसिन बांसिन मोजां मोनो होनब्लाथ' गासिखौबो मोजां मोनो मोजां मोनाबो बुंनो हाया जेनेबा जोंनि देहायाव नांगौ जानाय भिटामिनफोरखौ जों फिथाइ सामथायनि ओंखायनो मोनो मोनो नोङा होमबा नोंथां बा जोङो औ मेगननि मेगननि थाखाय जोंनो जाम फिथाइया मोजां नोङा होमबा मेगननि औ मेगननि थाखाय जोंनो जा जाम फिथाइया मोजां बेनिखायनो दाथ' जाम मोनोना नोंथां बेनिखायनो जों औ जाम फिथाइखौबो आं माने गोबां मोजां मोनो आरोना जाम फिथाइखौ गोबां जायो आरो थाइजौ खान्थाल बेफोरखौबो मोजां मोनो आरोना बेफोरखौबो जानांगौ मोजां मोनो माने गरम समाव बा सान्दुंनिफ्राय ओजों ओजा सान्दुंनिफ्राय फैबाथाय थाइसे फिथाइ सामथाइ जाना अब्लानो जोंनि देहाया थाजिम जायो नङा होमबा गुसु थाजिम मोनोना जोङो जेरै ओ खान्थाला थ' गरम खान्थाला गरमबाबो गरम बोथोरावनो ओंखारखायो नालाय दा बि खौ बेखौबो जानानै मोजां मोनो आरो ना गोबां बिबांनि जाया अब्लाबो इसे बिबांनि जानानै माने बेखौ मोजां मोनो आरो ना माने जोङो बां राय जाबा बुजा जोबगो ओ गासै बुस्थुआनोथ' बांद्राय जाबा
औ
नांखानि जानो नांगौ गा सैबो बुस्थुआवनो गाव गावनि जखा खौ गाव गाव मिथिखायो नङा होमब्ला? बेनिखायनो गासै फिथाइयाबो जोंनि देहानि थाखाय मोजां नालाय आङो गासै फिथाइखौबो नांगौ ज खानि जानो मोजां मोनो आरो नांगौ जखानि जायो आं नोंथां
औ औ औ
उम उम नोंथाङाबो नोंथाङा बो मोजां मोनो जानांगौ फिथाइ सामथाइखौ गोबाङैनो आं नोंथांखौ सोंथ'ला दा बेखौ दा ओरैनो नोंथाङा मा बिफांनि आरांगाफोरखौ बा बिसिनाफोरखौ बांसिन मोजां मोनो बांसिन गोबाव सम जोरनाय मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
आंथ' आंनि बायदिब्ला बांसिन साबसिन मोनो आङो गाम्बारि बिफांनि फ्राय आरो सिगुन बिफां बे मोननै ओ बिफांनिफ्राय बिसिना बा आरांगा खालामनायखौ आं माने सा माने गोबाव सम देरनायखौ नुनो मोनो आरो मोजांसिनबो मोनो आरो
औ
आरो मा होनो नोंथांनिसिम आं मोनसे स
गुबुन बाथ' मा होनो एम्फौ जायो ना औ मा होनदोंमोन नोंथाङा औ
नोंथांनि ओनसोलफोराव मा मा बिफां फोर बांसिन दङ
जोंनि ओनसोलावथ' नोंथां गाम्बारि आरो ओ गाम्बारि सिगुन दङ आरो जाम बा फाख्रि बा बेफोरनो बांसिन दोङो आरो ना नोंथां' जोंनि ओनसोलाव औ गोबां गाम्बारि बा बागान दङ गोबां साल ब सिगुन बागान दङो बेफोरबायदि दोङ आरो ना गोबां बिबांनि बागानफोर बानायना दोनदो गोबां ओ गोबां रोखोमनि बिफांनि बागान दङ जोंनियाव खिन्थु सिगुन बा सिगुन बा गाम्बारि बि बेफोरनि बांसिन नुयो आरो माने बेफोरनि ओ बेस सेनाबो गोबां नालाय फालांगि खालामग्राफोरा माने जाय बुस्थुआ गोबां बेसेन मोनो बेखौसो बानायो नोङा होमब्ला
औ
बेनिखायनो बे सिगुन आरो फाख्रि औ मा सिगुन आरो गाम्बारि बेखौ बांसिन बानायो आरो जोंनि ओनसोलाव
ओ
औ
औ
आरो मा होनो बिफांनिसिम आरोबाव बिफांनिफ्राय जोङो मा मा आरोबाव जोङो मोन बावो आं एसे मिथिनो लुबैबावो
औ बिफांनिफ्रायथ' जोङो गोबां ओ नांगौ नांगौ रोखोमनि बुस्थुखौथ' मोनखायोनो जोङो जेरै जनाय थानायनिफ्राय लानानै जानाय बेफोरबायदि गोबां मोनो नङा होमबा बा जों लाइफां गैयाब्ला गाज्रि जायोना जों बि
औ-औ
बिफां लाइफां गैयानो बिफां लाइफाङाथ' जोंनो मा होयो
औ
रं लानायाव जोंखौ गोबां हेफाजाब होयो नङा होमबा बिफां लाइफां गैयाबा जोंनि आबहावाया आबहावाया गाज्रि जालाङो गाज्रि जायो बेनिखायनो आङो सुबुं माहारिया ओ बिफां लाइफांफोर खौ दानफायालासेनो बिफां लाइफांखौ हानाय मानि गायनांगौखौ आं सानो
औ
बिफां लाइफां गैयाबाथ' जोङो थांनानै थानो हाया दा जोंनो ओ दाथ' गरम ना जिरायनो
औ औ
थांनानै ना जिरायनो थाखाय साइकेल नङाबा ख्लों थानो हाया आरो बेफोरबायदिनो गरमबाथ' जोङो गासैबो साया सायख्लुमाव जिरायनानै थाबा जोंहा एसे एसेबाबो मा मोनो थाजिम मोनो बा
दे होमबा नोंथां समाबो
औ औ दे होमबा नोंथां दे दे उ